नोंथां औ नों‌ थां गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
नोंथाङा मा खालामदों दा
आं दा ओरैनो दं नोंथां नोंथाङा
औ आंबो ओरैनो दं नोंथां नोंथांनो आं कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजोंहाय आं दैज्लांनि आबादफोरखौहाय माबोरैहाय मावनाय जायो नोथां जोङो एसे सावरायनो हागोन ना
औ नोंथां हागोन दे नोंथां बुं
औ बिदिब्ला नोंथां जों गुबे आयदायाव फैनोसै
औ दे नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय आथिखालाव दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला नोंथांआथ' मिथिखा ओ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा जेरैहाय माइ आबादनि अनगायैबो गोबां रोखोम नि दैज्लांनि जाग्रा मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय जायो बैफोरनि बागै नोंथाङा एसे एसेब्लाबो सुद'सै फोरमायनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन दे नोंथां जोंनि ओनसोलावथ' जोंनि ओनसोलाव नोंथां आथिखालाव दैज्लांनि आबाद बुङो ब्ला मोननै रोखोमनि आबाद मावनाय जायो मोनसेया दुब्लि बारियाव जोङो माइ आबाद लोगोसेनो जोङो जोंनि ओनसोलाव गोरान आ बाद जेरै खुमब्रा बानलु भिन्दि लेस्रा जिंखा आरो लोगोसेनो जोगोनार बायदि बायदि जोङो आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ जोङो गिबियाव आबाद मावनो थाखाय बिथां जोङो हाखौ खारायनानै लाग्रोयो आरो बिनि उनाव जोङो
माइ आबाद मावनोब्ला जोङो गिबियावनो माइखौ दैयाव सोमनानै दोनग्रोयो बेनि उनाव जोङो साननैसोनि उनाव नोंथां साननैसोनि उनाव जोङो फोथाराव हालेवनानै जोङो खोथिया एबा माइखौ जोङो फोनाय जायो आरो बिनि उनाव नोंथां जोङो हाखौ फोमोननानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो नोंथां। लोगोसेनो नोंथां जोङो गोरान आबादफोरखौ
औ।
जोङो जोंनि दुब्लिखौ एवनायनि सिगांनो जोङो बानलु आबाद मावनोब्ला नोंथां जोङो हाथायनिफ्राय नङाब्लाबो न'आव थिनानै दोननाय जोङो बेगरखौ नोंथां, जोङो दैयाव साननै सानथाम बा सोमनानै जोङो दोननाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो दाब से जायगायाव नोंथां जोङो दाबसे जायगायाव मोजाङैनो जावग्लिनानै नङाब्लाबो हालजों हालजों एव नानै जोङो औ नोंथां हालेवनानै जोङो
जावायनानै लाग्रो नोसै आरोना नोंथां औ औ।
फोथाराव सि मास मोनसेसो जाबा फोथाराव जोङो लाबोनानै बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां आरो औ नोंथां जिंखा फोरखौबो बेबायादिनो गायनाय जायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव दै ज्लांनि आबादफोरखौ माबोरै मावनाय जायो नों थाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
दैज्लांनि आबाद होननानै बुङोब्ला जेरैहाय दैज्लांनि नोंथाङा बुंलांनाय बानलु दैज्लांनि जोगोनार, खुमब्रा, लेस्रा, बेफोरबादिनो जिंखा, खाक्रेल, पथल, बायदिसिना मैगंनि आबाद मावनाय जायो नोंथां।
औ औ नोंथां।
ओ जोङो जेरैहाय जों जिंखा जिंखानि जिंखानिखौ जिंखाखौ माबोरैहाय गायो एसे फोरमायना होनोसै आं नोंथां।
औ नोंथां दे फोरमाय नोंथां।
गिबियावनो जिंखा आबादखौ गायनो थाखाय गिबियाव जों गलानिफ्राय बा सकनिफ्राय बेनि बैफोरनि जोलैखौ न'आव थिनानै दोननाय गैखायाब्ला बायनानै ला-लाबोनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
बेनि उनावहाय जों जाय जायगायाव गायगोन बै जायगाखौ जोङो ट्रेक्टरजों बा नांगोलजों दानि जुगावथ' बांसिनानोे आथिखाल गोदान मुगायाव ट्रेक्टरजोंनो बांसिन हालेवनायखौ नुखायो नोंथां।
औ नोंथां औ नंगौ।
जाय जायगायाव गायगोन बे जायगाखौ जोङो मोजाङैनो हालेवनानै लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेनि उनाव हाय जोङो थिब खोना लाग्रोनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बेवहाय एसे एसे जावग्लिनानै जोङो बेगरखौ थुना होनाय जायो औ। बेनि उनाव जेब्लानाखि जिबा सानसो बा दानसेसोनि गेजेरावनो एसे एसे देरखांबोयोब्ला बेन्दों ओंखारोब्ला जों बै बेन्दोंखौ मानला होनो थाखाय गिबियावनो दिरुं नङाबा जोंसि थुनानै होनाय जगो जाग्रोयो नोंथां बेनि बैनि उनावहाय जोङो बे बे बे बेन्दोंखौ मानला होनो थाखाय जों बैसां लुना होनाय जायो नोंथां बे बेनिफ्राय जोङो जेब्लानोखि बे देरनानै गोदोर जायो अब्ला जों बैखौ गलायाव बा सकफोराव फाननानै जों रां आरजिनो हायो नोंथां नोंथाङा खोनादों ना